हेलौ
खोनादों अ
औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा
खालामाखैमोन ओरैनो फ्रियानो दं
अ होनबा नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायफानो हागोन ना नोंथां
औ
ओ ओमब्ला मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि टेक्नल'जिया जेरै मानसिखौ माबायदि माने मा ओ मोनसे बानायनाय एबा आगजुनि सायाव जोंनि लागै बेसिबां माबायदि हेफाजाब होदों बेनि बागै जों सावरायदिनि नोंथाङा ससे फोरमायग्रोदो टेक्न'लजिया मादि खामानियाव बाहाय जायो एबा मा बुस्थु बियो मोनसे बेनि बागै फोरमायदो
टेक्न'लजि जेनेबा जों टेक्न'लजिखौ बाहाय बिगियान होनो बे बाहाय जो आजिखालि जुगाव दुनियाव माने बुहुमाव जों जेरावबो नुगोन नों बेलेग बेलेग देशाव नाय बेलेग बेलेग देशाव बेलेग बेलेग बिगियान दं बेलेग बेलेग देशाव जेनबा इण्डियानाव बेलेग बिगियान दं चाइनाना बेलेग बिगियान जेनेबा जों लानानै लादो जोंना फेन फेन लादो लाइट लादो एसि लादो लाइटखौनो लादो नै नाय नों आगोलनि लाइ आगोलाव मा दंमोन लेम्पसो दंमोन ना जों केर'सिनजों माबा सावोमोन आजिखालिनि जुगाव आजिखालि जुगाव बिदिखौ नुनो मोनला आजिखालि एल ए डि एल ए डि लाइट फैबाय फांखा फैबाय बेलेग बेलेग मानि टेक्नलजि बेलेग बेलेग फैबाय आरो जेनबा नों नै नाय मटर गारि फैबाय आगोलाव मोसौ बलतसोमोन ना आजि खालि बिदि नुनो मोनलानो नों जेनेबा गारि मटर दं जेनेबा आजिखालि ब बबावबा खाथि लामायाव थाङोबा गा गारि मटर दं नों बेखौ लादो गारि मटर थांदो जेनेबा आरो नों आजिखालि मबाइल मबाइलबो दं टेक्न'लजियाव नाय नों आगोल जुगावथ' मबाइल गैमोनना
औ औ
माबा पस्ट अफिसाव थांनानैसो माबा लिरनानैसो होनांगौमोन आजिखालि जुगाव मबाइल औ मबाइलजोंनो जों गोजाननि मानसिखौ रायलायनो हागोन जेनेबा जों सेकेनावनो लारायनो हागोन जेनेबा
औ
सेकेण्ड मिनिट आवनो रायलायनो हागोन नों कन्टेक्ट खालामनो हागोन मबाइलजों जों बेलेग बेलेग मबाइलजोंनो रां खामायनो हायो आजिखालि जुगाव टेक्नलजिनो टेक्नलजिया जा बारायबाय आजिखालि जुगाव माने उनाव जेनेबा नों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन आरोबाव
औ नोंथाङा होनखाबाय थे औ औ नोंथाङा होनखा बाय जेला बिगियान माने टेकनलजि माने बिगियान बानायनाय नङा होमबा बायदि बायदि रो खोमनि जोंना सानथावि बुस्थुआबो मा सानथावना बेफोरबायाददिखौ बानायनाय आरोना गोमोथाव गोमोथाव आइजें आइला जेरै हमनानै लायोबा जोङो मा मोनसे इन्डास्ट्रिखौ जोङो माबोरै खालामदोंमोन होनना मा बेखौहाय टेक्नलजि एबा बिगियाना सानखांनायनि गेजेरजोंसो मा बेखौ बानायनानै बेखौ जों बानायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना थिग बेबायदिनो मोनसे जुगा ब्रिटसफोर बानायो बे जेनबा लैथोफ्राव एबा मा थांजाथाव लामासिमाव बिसिबां गुवार लायो थांजागोन बिनि बेखौहाय बानायनो थाखाय हमनानै लादो जेब्ला नैजि किल'मिटार बेयाव मोनसे दालां बानाय नांगौ बेखौ मारै खालामगोन बेखौबो मोनसे मा सान्थौ सा सासे बिगियानगिरिफोरा बेखौहाय नायबिजिरनायनि गेजेरजों बेखौ बानायना होनाय जा दों आरोना बे मोनसे टेकनलजि हिसाबैहाय जुदि हमनानै लायोबा नोंथाङा मबाइल फोरनि गेजेरजोंबो होनबाय बिदिनो बिगियान बानायनाय थारैनो नंगौ बियो मोनसे बिगियानफोर बानायनाय बा टेक्नलजि गोदान मुगाजों लोगोसे बानायनाय आइजें आरोना बेयावहाय मोनसे सिम कार्ड खांनायनि उनाव बेखौ रिसार्च सोनायनि उनावहाय थिग बेबायदिनो दसे समहालागैनि उनावनो बिजों रायलायनो हानाय सुबिदाखौ जोंनो होदों आरोना बिगियानफोर बानायनायनि गेजेरजोंहा आरो बेजों लोगो से मा सिगांनि समाव गोदोनि समावहाय सिगाङाव मोनसे लाइजाम लिरनानैसो पस्ट अफिसावहाय मा दैथायहरनायनि गेजेरनिफ्राय पस्ट अफिस पस्ट अफिसनिफाय माने पस्ट अफिसाव सहैयो आरोना दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय फाथायहरनाय समाव पस्टअफिसाव सहैखांनायनि उनावहायमा जाय मानसिनो हरदों बे मानसिया लांफैनानै बेखौहाय फरायखांनायनि उनाव आरोबाव बेयाव बे मानसिया लिरनानैहाय हरबोनानै बे गुबुन सासे मानसिनि पस्ट अफिसाव दैथाय हरनायखौ जों थियो आरोना आरो दानि समाव बि फादाया गैलिया आरो बेजों लोगोसे गोदान मुवाजों लोगोसे मा गोदान गोदान मुवाफोर बानायनाय बिदिनो गारि मथर इलेकट्रिक गारिफोर एबा इलेकट्रिक स्कुटि बायदि बायदि रोखोमनि बानायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो ना
औ
आरो बेजों लोगोसे मा सिगांनि समाव इलेकट्रिक गैयि समावहाय मा बाहायोमोन होनब्ला थावनि मोनसे बानायनाय गारि थावजों खारनाय बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरोना आरो थावनि सिगाङावहाय बा खैलाजों खारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना खैलाखौ मोनसे खनि मुवा हिसाबै जों बायनाय जायो बेखौ बिफां लाइफांनि गेजेरजोंहाय बेखौ मोननाय जायो आरो ना हा सिंनिफ्राय
उम
आरो बेखौ लाव लाबोखांनायनि उनावहाय जेब्ला ट्रेनखौ सालायो अब्ला मा खैलानि गेजेरजोंहाय बेखौ सालायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना अर सुनो हाखांनायनायनि उनावहाय थिग बेबादिनो फैयै फैयै फैनानै थावनि जाहैबाय दाना थावनियावबो जेब्ला जोङो बे बेखौ लैथोनिफ्राय बोखांनायनि उनाव जेब्ला दारिमिनाव सोयो दारिमिनाव सोखांनायनि उनावहाय मा जेब्ला गारिफ्राव बिदिनो डिजेल पेट्रल बिदिनो गोजौ बिरखंआव बायदि बायदि रोखोमनि सालायनो थाखाय आलदा आलदा रोखोमनि थाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेबो मोनसे बिगियाननि मोनसे सानथौगिरिनि मोनसे बानायनाय हिसाबै आरोना बेखौहाय सानै हयै बिसोरो मोजां टेक्न'लजि दिहुनखांनायनि उनावहाय बे थावा बबेयाव सालाय जागोन बे थावा बबेयाव सालायजाया बेखौ नायनानै खारनायखौ जों नुनो मोनो आरोना मिथियो आरो जों दा बाहायबाय थानाय बिदिनो इलेक्ट्रिक स्कुटि एबा इलेक्ट्रिक गारिफोरखौ जों दायो गोदान बोथोरजों लोगोसे बाहायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो मा बिसोरबो मोनसे गोदान टेक्न'लजि हिसाबै बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों एबा मिथिदों आरो ना आरो जोङो बाहायनोबो मोनदों थिग बेबायदिनो बायदि बायदि रोखोम बारनायफ्राव हाय मा बिगियानगिरिफोरा गोबां हेफाजाब होदों आरो ना जेरै गोदोनि समाव नोंथाङा होनबाय बेफोरबायदि लेम्पफोरजों लेम्पफोरजों जोंसो बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन हयथ' खोमसिनि समाव लेम्पफोरजोंसो जोङो स्रांखौ मोननो हायोमोन केरासिन नि गेजेरजोंहाय आरो केरासिनाबो मा मोनसे बिगियानगिरिफोरा मा मोनसे सान्थौनि गेजेरजों बेखौ लाबोयो लैथो सिंनिफ्राय लाबोखांनायनि उनावहाय मा बिसोरो दारिमिनाव सो खांनायनि उनाव बेखौ बाहायनायखौ जों मोन्दों आरोना आरो थिग बेबायदिनो दानि समावहाय बिदिनो मोब्लिब एबा एलइडि लाइट बिदिनो ओ बेट्रि एबा चार्जफोरनि गेजेरजों एबा कारेन्टफोरनि एबा मोब्लिबफोरनि गेजेरजोंहाय जोङो सोरांखौ मोननो हानाय मोनसे बिगियानफोरनि बानायनायनि गेजेरजों जों मोननो हादों आरोना आरो बे बेनि गेजेरजोंहाय नोंथाङा फंनैसो आरोबाव बे सियार टेबोल फोर बानायनाय मोनसे प्ला प्लाटिक सियारखौ जों माबोरै बानायनो हादों बेफोरनि गेजेरजों फंनैसो होनदों
औ नोंनि आजिखालिनि जुगावथ' टेक्न'लजि फैबाय नोंथां मिथिगौ माने टेकनलजिनो नोंथां जे होनदों सियार बानायनो हायो बे सियारखौ मा बोरै बानायखौ खिथालांसै आं जेनेबा फार्स्ट आजिखालिथ' टेक्न'लजिया गिदिर गिदिर टेक्न'लजि दं जों नुबो नुवाखै सोरबा सोरबा नुदों फेक्टरि मावग्राफोरा नुदों दां होमबा आं बेसेबां नुदों आं बेखौ होननोसै जेनेबा
औ
मोनसे गिदिर फेक्ट्रि दं बे प्लास्टिकखौ जमा खालामो प्लास्टिकखौ जेनेबा नों गाज्रि प्लास्टि टिकखौ जमा खालामबाय जमा खालामनो मेर्ला एकदम जा बुरजा जमा खालामनानै बेखौ मोनसे फेक्ट्रियाव लांनानै बेखौ माबा एकदम माबा खालामो बेखौ फिसा फिसा खालामनानै गुरै गुरै खालामजोबो गासिखौबो प्लास टिकखौबो बेसेबां गोरा प्लास्टिक दं बुरै प्लास्टिक दं गासिखौबो मिक्स खालामो मिक्स खालामनानै गुरै खालामो उनाव बेयावनो मोनसे बिसिना माबा दंखायो दा मेसिन दंखायो प्लास्टिक माबा सियार बानायग्रा बिनि बिनिनो माबायाव सेबआव उम जेनेबा लहानि मोनसे माबा दंखायो प्लास्टिक बादि साइसखा बेखौनो इयो सेब दोनबाय बेनो प्लास्टिकआ दारेक्ट ओरै बहनबाय बिदिनो बानायलाङो मानि आरो गेजेर गेजेराव माबा सिसटेम दं माबा सु बबेबा बबेबाखौ माबा खालामग्रोयो जेनेबा से गरम एकदम गरम जायगा लांनानै माबा खालामग्रोयो आवलि होयो मिथिबायना प्लास्टिकखौ आवलिबासो बानायनो हागोन ना बेखौ बे प्लास टिक जान ओरैनो बानायनो हाया बिदिनो सै आरो बिदिनो बानाय चियार जा नोंनि टेबोल जा बेलेक बेलेग माबा दं आजिलि जुगावथ' गासिबो प्लास्टिकआ दंजोबो नों टेन'लजि प्लास टिक बानायगासिनो दं बिसोरनोसै आरो जेनेबा बिथाङा जि होनदोंमोन ए इलेक्ट्रिक गारि बानायदों मा बानायदों बिसोरबो गासिबो माबा बाहि बिगियाननि बे आजिखालि ए आइदों ए आइदोंनो खालामगासिनो दं बिसोरखौबो टेकनल' जियाबो बिसिनोसै आरो माबाया उनाव नोंथाङा एसे खिथानो हागोन मानि टेक्न'ल'जिजों मा गाज्रि दं मा मोजां दं खिथानो हागोन बा एसे बिनि खहाया मा बिनि मोजाङा मा
औ नोंथाङाथ' होनबाय बिदिनो प्लास्टिकफोरखौ बिदिनो बाहाय खोन्दा मुवाफोरखौ फेक्टरियाव लाबोखांनायनि उनाव एबा गरमफोरनि गेजेरजों एबा अर सुखांना होननि गेजेरजों बेखौहाय मा आवलि होनानै बेखौ बारनायखौ नोंथाङा होनबाय आरोना आरो प्लास्टिकखौ जोङो मा बेखौ थावनिफ्राय जों बानानाय जायो आरोना नङा होनबा नोंथां बेखौहाय मा थावनि गेजेरजोंहाय बेखौ बानायनाय जायो आरो ना आरो थि बिदिनो मोजाङा माखौ होनो बा गाज्रि आरो गाज्रिया माखौ होनोबा जोङो आं नोंथाङा बेखौ होनदोंमोन नालाय होनोमब्ला आं होननोसै ओ मोजाङा बिदि बेबायदिनो आरोना जोङो मोननो थाङि बुस्थुफोरखौ जेब्ला जोङो मोननो हादों दा बिदिनो टेक्न'लजिनि गेजेरजोंहाय बिगियानफोर बानायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो जाय बुस्थुखौ जोंनि लागै सानथावना नङामोन बेखौ जोङो मा बिसोरनि सानखांनायनि गेजेरजों जोङो मोननो हादों जोङो जाग्रा मुवा बिदिनो आथा मैदाफोरखौ जोङो बिसोर फेक्ट'रियाव सोखांनायनायनि उनाव बिदिनो गुन्दै खालामनानै फेकेटाव सोनानै जोङो बेखौ बाहायनो मोन्दों आरोना आरो बेनि उल्था बि साननानै नायोबा जेब्ला गाज्रि जेनेबा प्लास्टिक मुवाफोर बिसोरो बिदिनो नांगौ रो खोमनि बाहानायनायखौ जों मा नांगौनि बारा जालांबाय आरोना प्लास्टिकफोरा मानोना मानो होनोबा बे सेव नो रोङि जानायलाय बियो मा आबहावाखौ गाज्रि खालामो हाफोरखौ गुबुंले खालामो दैफ्राबो गुबुंले खालामो आरोना बियो सेवनो रोङैनि जाउनावहाय आरो बेजों लोगोसे मा बिनिफ्राय गनाय गेसफोरा बिदिनो बारहावाजों मिलायनानै बिदिनो मानसिनाव बेमार केन्सार आरिफोर जानाय खौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बियो सेव सेवनोथ' रोंखाया नालाय आरो बियो मा सा वोब्ला बेखौ मा गोबां मोनामनायनि गेजेरजों मानसिया थानो हायि जोनो नागिरो आरोना बेनि खाथियाव थायोबा आरो बेनि जाउनाव हाय मोजांखौ नायोबा बिदिनो ओ बायदि बायदि रोखोमनि बिदिनो गोरलैयैनो थांनो हानाय गारि मथरफोर खौ बानायना होनाय ओ टेक्न'लजिनि टेक्न'लजिनि गेजेरजोंहाय बायदि बायदि रोखोमनि गोलैनो थांनाय फै मेला हान्था मेलानि गेजेर गेजेरखौ जों मोननो हादों आरो ना बिसोरनि गेजेरजोंहाय थिग बेबायदिनो बाहायनायखौ जों मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे मा गोजौ बिरखं थाबैनो सहैनाय बेफोरखौबो मा मोनसे टेक्न'लजि हिसाबै बेखौ बाहायनाय खौ जों नुनो मोनदों आरोना आरो लैथोआव जावनाय बिदिनो बोलो नाङा लासे थावफोरनि गेजेरजों खारनाय बेफोरखौबो जों मोननो हादों आरोना दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव जुदि लामाफोरनि गेजेरजों थांनो हायैनि जाउनाव हाफोरनि गेजेरजों थांनो हायैनि जाउनाव जोङो मा दैफोरजोंबो थांनां गौ जायोना बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा सहायखौ मोननो हादों आरो ना होनबा नोंथां समावबो जाबाय जोंनिया थोनथ'लायनोसै नामा
औ गोजोन थांबाय